हेलौ अ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां बुंलाय।
मा खालामदों दालाय?
ओ दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ जेबोथ' खामानि गै
अ दाथ' जेबो खामानि गैथ'वा नोंथां दा फ्रियानो आङो बुंलबाय नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे आयदा लानानै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरोना, नोंथाङा दा एसे एनै सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ टपिकखौ बुंलाय नोंथां?
औ आयदा होननानै बुङोब्ला जोंहा सुबुं माहारिफोरा जेरै आबहावाखौ बोरै गुबुंले खालामो आरो माब्रै खालामफिननांगौ बेनि सायाव एसे एनै सावरायब्ला मोजां जागोन नामा नोंथां?
औ मोजां जागोन नोंथां मोजां जागोन ओ जोंनि ओ आबहावाखौ लानानैनो नोंथां?
औ औ।
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला, नोंथाङानो एसे जागायग्रोना होदो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां आं एसे जागायनानै होग्रोसै।
औ जागोन दे औ दे।
जोंहा आब हावा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंहा आबहावाया गुबुंले जायोबाथ' जोंहा बुहुमाव थानाय जिब जुनार गासिनिबोनिफ्राय जोंहा खहा जागोन होननानै जों बुंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला जोंहा बुहुमाव गासै सेबां जिब जुनारफोर दङ जोंहा आबहावाया गुबुंले जायोबा बैसोनि थाखाय जोंहा थानाय जा जानाय लोंनाय बा हां लानाय गासैबो बिथिङावनो जोंहा खहा जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंहा बेफोर आबहावाखौ जोंहा गुबुंले खालामनायाव सुबुं माहारिफोरनिबो माखासे मावथाय दं होननानै जों बुंनांगोन आरोना। जेराव जोंहा सुबुं माहारिफ्रा बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे दैफोर जि दै बेफोरखौ जोंहा गुबुंले खालामनानै लानाय जेराव जोंहा आथिखालाव जों नुनो मोनो जे जोंहा गुवाहाटि बायदि दि सहरमा बा नोगोरमा बेफोरबायदियानो जोंहा गोबां लेथ्रा जानानै फैबाय। जेराव मोनसेबो नाला दैनि नालाफ्रानो मोजां गैया। मानो होनोबा बैजों सेरजों थाङोब्लानो जोंहा बैफोर आव थाबायनो हायै बायदि जोंहा मोनामनायखौ मोनो आरोना। जेराव जोंहा बेयाव गोबां गाज्रि जि आबहावाया बिराद गाज्रि जानाय थांनो नागिरो आरोना बेफोरबायदि जोंहा खालामोब्ला जोंहा जोंनि आबहावाया बोरै संरैखा जागोन बेफोरखौ जों नायोब्ला मोननो हायो। जेराव जोंहा सासे सुबुङा माने फांसे बिफां दानफलायोबा दानफायोबा जोंहा फांनै फांथाम गायनांगौ होननानै माखासे गेदेर गोलाव सुबुंफोरा बुंलाङो जेराव बेफोरखौ जोंहा जेबो आयेनखौ मानियालासिनो जे जोंहा सुबुंफोरा बिफांखौ दानफायनोल'सो रोंगौ। दानफायनायनि अनगा जोंहा जेबो गायनोनो बा बैफोरखौ जोंहा गायफिननांगौ होननानै जेबो खौनो साना जेराव सुबुङा गावनि नांगौ जानाय जि उम जि गावनि जा नांगौ जानाय बेयावल' जोंहा दंफांखौ बा बिफांखौ दानफायनानै बैफोरखौ जोंहा बाहायनायखौ नुयो। जेराव जोंहा बेखौ दानफायनायनि उनाव जि जोंहा जोंनि आबहावाया जि माबोरै गुबुंले जागोन। माबोरैहाय गाज्रि थासारि जागोन बेफोरखौ जोंहा जेबो सानखांफिननो हानाय गोहो गैयै बायदि जों नुयो आरोना सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंहा बेफोरखौ संरैखा खालामनांगौ होनोब्ला जोंहा जेरै बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे गोबां नो जोंहा जेरै जोंहा दैनि थासारि बा दैनि बे जि बोहैथाइ बेफोरखौ जोङो साफायै लाखिनांगोन। बा जोंहा जि मैला मैथा बा प्लास्टिक जाहा दारिमिन कारखानानिफ्राय दिहुनजानाय जि प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरखौ जोङो जा जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो जे जोंहा मोनसे दामोल दोननानै बेयाव जोंहा गारनांगौ जागोन।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनिफ्राय आरो जों बेफोरखौ गाज्रि खालामालासे जि जोंहा मोनसे जायगायाव दम ज'मा दोननानै फोर सावनानै सावोब्लाबो जोंहा जि माखासे एसे एनै गाज्रि आबहाव जायो। नाथाय जोंहा बेफोरबायदि खालामाब्लाबो जे जोंहा जोंनियाव जि बैफोर दाखोर दालाफ्रा बांद्राय जोंहा बुंफबगोन बेफोरनि थाखाय जोंहा एसे एनैबो आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायबाबो जों जिस सावनांगौ जायो आरोना जोंहा जेराव। आबहावा बेफोर गुबुंले जि गाज्रि। बेसादफोर बेखौ साव सावोब्ला जोंहा जेरै बार गुबुंले जायो बिदिनो जोंहा। उखुन्दैजों बारजों गिदिंफानानै जोंहा बे फोरनो अखाफोरा एसिद अखा बायदिसिना सोमजियो आरोना। जेराव जोंहा आबहावाखौ जोंहा। मोजाङै लाखिनांगौ संरैखा खालामनांगौब्ला जोङो जेरै गासिबो बिथिङावनो जों नोजोर लाख खिनाया मोजां आरो ना। जेराव जोंहा बे बुं माहारिफ्रा जि जानाय लोंनायनि बेलायावनो होन। जि मावनाय दांनायनि बेलायावनो होन बैफोरखौल' गावनि मुलाम्फाखौल' नायनानै जे बिफां लाइफांखौ दानफायथारनांगौ दानफायनायनि उनाव जोंहा जेबो मावफिननांगौ जेबो गैया होननानै सानोब्ला जोंहा बे गाज्रि साननाय जागोन। जेराव जोंहा जोंनो बुहुम बिखायाव बयनिख्रुइ माने साननो हनो गोरों बा बुद्धिजिबिसिन मानसि होननानै जोङो मानसि माहारिखौनो बुंनो हायो जेराव फुड डगजिबिसन जुनार होननानै बुङोब्ला जों मानसिखौनो बुंनो हायो आरोना। जेराव इसोरा जाखौ जोंनो बयनिख्रुइ साननो हनो गोरोंसिन माने गोहोखौ हरदों। जेराव जों सुबुं माहारिया मावनो हायै जेबो बुस्थु जानो गैया। नाथाय बै सुबुं आं माहारिया मावनो हायो जेबो बुस्थु गैया लासेैयावबो जोंहा माखासे सुबुं फ्रा सानस्लाबनो हायियाव जि जोंहा मा बिदि मावनाङि जाथाय बेफोरखौ मावनानै जि जोंहा जि आबहावा जि बुहुमनि थासा सारि बैफोरखौ जोङो गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव बैफोर गुबुंले खालामनाय थासारिखौ जोङो फोसाबनांगौ जायोब्ला नों आं गाससिबो जमा जमायै खौसेै ओंखारनायनि गेजेरजों बैफोरखौ जों होब थानाया गोनांथि आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
होनोब्ला जोंहा आबहावाखौ संरैखा खालामनांगौआ नों आरो आं गासैनिबो सुबुंनिनो बिबान। बिनि अनगायै गुबुन जेबो माखासे जिब जुनारफ्राथ' बेफोरनि बागै जोंहा जेबो एसे सानखांनो हानाय जेबो गोहोफोर गैया। जि हायो गावसोर गावसिनि गोसो बायदियै बिसोरोबो थायो जायो मावो दाङो बिदिनो। मानो होनोबा बैसोआ जाखौ गावसिनि आदार नागिरनायावनो मुखुब जानानै थानांगौ जायो। जेराव जोंहा सुबुं माहारिया बे फोरफोरखौ साननो हनो रोंनानैब्लाबो जों बेफोरखौ दानफायनायनि गेजेरजों आबहावाखौ गुबुंले खालामसिन नोब्ला जोंहा बेयाव थांना थानायनिख्रुइ माने जेबो मुलाम्फायानो गैया होननानै जों बुंनांगोन आरोना। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे एनै फोरमायनानै होनो हागोन नामा आब-आबहावा गुबुंले जानाय आरो आबहावाखौ बोरै संरैखा खालामनो हायो बेफोरनि बागै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जिहेथु नोंथाङानो सिगाङावहाय बुंलांखाबाय जेनेबा जोंहा आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो आरो माबोरैहाय जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो हायो बेफोरनि बागै। आंबो जिखिनि हायो बेखौहाय एसे फोरमायना होनोसै सानो। ओ जोंहा गिबियावनो आबहावा गुबुंले जानायनि थियाव आङो एसे बुंग्रोनोसै नोंथां। आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारिफ्रानो। ओ जों सुबुं माहारिफोरा बुहुमाव ओ जोङो बांसिन सुबुं अनजिमा बांबोनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेनेबा जोंहा ओ गोबां सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा सुबुंफोरनो थानो थाखाय गोबां जायगानि गोनांथि जायो। बेबायदिनो जायगानि गोनांथिल' नङा बेबायदिनो जाग्रा लोंग्रा बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफ्राबो बांबोनांगौ जायो। बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो बेबादिनो मुवा बेसाद ओंखारनायफ्राबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो।
हेल'
बेबायदिनो सुबुं अनजिमाफोरा बांबोनाय लोगो लोगो जोंहा ओ माखासे हाग्रा दंग्रा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बैफोराव सुबुं माहारिफ्रा थानो लाहैनाय बेफोरावबो जोंहा आबहावाया गोबां खहा मोननानैहाय जोंहा गोबां गुबुंले जानायखौ जोंनो मोन नो हायो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानैहाय बैयावनो माखासे आबाद मावनाय बेबायदिनो ओ बेफोरनिफ्राय ओ दंफां आरिफोरखौ दानफायनानै माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ ओ दस्रा जायगाफोरावहाय फानहरनाय बे फानखोमानाय ओ बेबायदिनो आरो गोबां बेबायदिनो सुबुं माहारिफोरखौ ओ बेबायदि हाबा मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो ससियेल मेडियाफ्राव आथिखालावहाय आरो बेबायदिनो जोंहा ओ आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुंङोब्ला जोंहा आथिखालाव सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा गारि मथरनि बाहायनायाबो बांबोबाय जेनेबा गारि मथरफ्रा ओ गोबां जानायनि जाहोनाव जोंहा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा माने बारजोंहाय गोसारनानैहाय जोंहा गोबां माने आबहावाखौहाय गुबुंले खालामो आरो नोंथां बेनिफ्राय उखुन ओंखारनाय जायनिफाय ओंखारनाय उखुन्दैया माने जोंना बुहुद माने ओ गाज्रि आरो बे उखुन्दैया माने गोसोम उखोन्दैया आरो बेबायदिनो जोंहा दा गोबां बेबायदिनो जोंहा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनानैहाय जोंहा बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोर फसंथानफोर फसंनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंहा माने गोबां मिथिंगाया खहा जादों जेरैहाय जोंहा मिथिंगा ओ जों बै कारखाना गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरनिफाय ओंखारनाय माखासे बिजानु आरो माखासे उखुन्दैफ्रायो जोंहा मिथिंगायावनो नांथानानै माने मिथिंगानि जों ओ मिथिंगानि बारावहाय ओंखारनानै बारजोंहाय ओंखारनानै नांफानानैहाय मिथिंगाया गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आरो गोबां माने सुबुं माहारिया बेबायदिनो प्लास्टिक गारिफोरखौ नोंथांङानो बुंलांखाबाय बेबायदिनो गोबां आं माने सावनानैहाय बाहायनानै जेनेबा जिखिनि नांगौ मुवा बेसादखौहाय बाहायखांनायनि उनाव बिसोरो बैफोर प्लास्टिकफोरखौहाय दाबसे जायगायावनो दोनाबालानो लेथेर फेथेर गारनानै गालांङो। बेबायदिनो बेफोर मुवा बेसादफ्रायो मिथिंगाखौहाय गोबां खहा खालामो आरो जेनेबा गुबुंले खालामो आबहावाखौहाय ओ आरो बेबायदिनो जोंहा सुबुं माहारिखौनो हमनांगोन जेनेबा जों दायखौहाय नोंथांङानो बुंलांखाबाय जों माने सुबुं माहारियानो माने बे बुहुमावहाय गुनि गियानि माने सानखांनो रोङै हारि हिसाबै जों सुबुं माहारिखोनो हमनांगोन आरो मिथिंगा मइेन माने मिथिंगाया गुबुंले जानायनि दायनिगिरि होननानै बेनिफ्राय मिथिंगा खौहाय माने आबहावाखौ माबोरैहाय संरैखा खालामनांगौ होननानै बुंङोब्ला जेनेबा गुबुंलेखौहाय माबोरै बासायनो होनना बुंङोबा जोंना मेइेनलि माने सासे सुबुङा इयो माने ओ बिफां लाइफां गायनाय बे बिफां लाइफां गायथारनांगोन आरो सासे सुबुङा अब्लासो जोंना माने नोंबो आंबो गायोब्लासो बयबो माने मिथिंगा खौ मोजाङै आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो गोसो दंङब्ला माने बेखौ बिफां लाइफांखौहाय गायनानैहाय मोजाङै जोथोन लानानै बेखौ फे बेनिफ्राय मोजां गोगगो गोग्गो बारखौ जों लानो हायो बेफोरबो मोनसे ओ मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाय राहा आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोंहा आरो प्लास्टिकफोरखौहाय जेने बा दाखोर दालाफोरहाय बेबायदिनो जारला मारला बेबायदिनो ज्राब प्रुफ गाराबालानो जोंहा मोजाङै दाबसे जायगाफोरावहाय बेबायदि जानांगौ बेबायदिनो गोबां माने संरैखा खानो हायो आरो। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय बिफां लाइफां गायग्रा फसंथानफोरजोंहाय जोङो ओ माने जेरैहाय एन जिअ दङना जोंनाव बिफां लाइफां गायग्रा बेफोरजोंहाय जोङो जगाजग खालामनानै जोङो जोंनि सोरगिदिं माने ओ बिफां लाइफां गायनांगौ आरो लोगोसे जोङो माने साफ्रोमबो सुबुंफोरनो माने जाहा दैरंजाहाथे जोङो फोरोंनो बा बुजायनो रोंनांगोन दि जोङो जेनेबा बिफां लाइफां थायोब्लासो आबहावाया जेरै थाजिम थायोब्लासो जों सुबुं माहारिफ्राबो माने गोग्गो थाजिमै था हागोन नङाब्ला जोंनि गेजेराव माखासे बेमारा जाबाय थागोन। खौ जोङो मिथिनो बा बुजिहोनो हानाय जानांगोन आरो जोङो ओ बेबायदिनो बेफोरनि थाखायनो जोंहा। माखासे माने जोंनि सोलोंथाइयावहाय जोंहा माने आबहावानि माने इनभारमेन्ट माने बेबायदि इनभाररनमेन्ट साइन्स होननाय मोनसे खिथाब माने बुकखौहाय बिजाबखौ होबोबाय आरो दा सरखारायो गो गोदो माने ओ माब्लानिफ्राय होदोंमोन आङो बेखौ मिथिला जेनेबा बेफोर हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ?